हेलौ
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादोंना मोजाङैनो
ओं खोनादों दे नोंथां
अ जोङो ओ नोंथाङा ओरैनो दङ' ना दा
ओं ओरैनो दङ' नोंथां
होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायजागोन ना
ओ रायलाय जागोन दे
दा आयदायानो जाबाय जोङो औवानिफ्राय मा मा बानायनाय जायो औवानिफ्राय माबायदि मुलाम म्फा मोननो हायो औवाया मा जिराद बिनि बागै जोंनो एसे सावरायनि नङा होमबा
औ-औ सावरायजागोन दे
होमबा आंनो गिबियावनो बुंग्रोनि औवानि बागै एसे
ओं
औवायानो जाबाय बिफां औवाया जाबाय मोनसे ओ मोनसे मा होनगोन बिखो मिथिंगायारि ओ मिथिंगायाव थानाय मोनसे बिफां बिफां माने औवाया दा जिहेतु माने आगोल ओरैनो हाग्रा बंग्रा इफोरावबो जों औवाखौ नु औवाखौ नुनो मोनो आरो न'नि बारिफोरावबो जोङो औवाखौ नुनो मोनो आरो खायसे खायसेया न' न'नि बारिफोराव जायफोरा हा गो दान हादानफोराव थाहैयो बिथांमोना माने औवाखौ गायनानैबो लायो आरो जोङो ओरैनो आगोलनि फ्राय माने सोमजिखानायबो नुबोनो मोनदों आरो जायफोरा गैया गायनाबो लायो दा जोङो औवानिफ्राय मा मा बानायनो हायो होनबाथाय जोङो औवाया जोंखौ मा मा बायदि मदद खालामो होनना बुङोब्ला जोङो औवानिफ्राय औवाखौ दाननानै जोङो जेखाइ खबाइ बानायनो हायो आरो औवाजों न' लुनो हायो आरो औवाखौ बि दिनो जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो आरो औवानिफ्राय जोङो जों फरायबाय थानाय दा लेखा लेखा बिलाइखौबो दिहुननो हायो बिदिनो खायसे खायसे खायसे न'खरफोराव औवानिफ्रायनो आइजें आइला बानायनानै बेफोरखौनो फानबोनानै गोबां मानसिफोरा जिउ खांबोनाय नुबोनो मोनदों जोङो माने औवानिफ्राय जोङो जेखाइ खबाइ दाला सान्द्रि खखा खाखि बेफोरबायदि बायदि रोखोम नि गोनांथि जानाय न'खराव फिसा फिनला गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ जोङो बानायना लायो आरो फाननानैबो बेजों गोबां रां खामायनानै गावखौ सुथांनायबो जोङो नुनो मोनदों दा औवानि फ्राय जोङो आइजें आइला बानायनायनि अनगायैबो औवानिफ्राय मोननाय औवा गोरलै जायखौ जोङो औवा गाजा होननानै बुङो बे औवा गाजाखौ सुबुंफोरा ओंख्रिबो जानाय नुबोदों जोङो औवा गाजा जा दा ओंख्रिखौ ओंख्रिखौ मारै जायो होननानै बुङोब्लाथाय औवानिफ्राय गाजा गोरलै ओंखारबोनाय गाजा गोरलैखौ बे औवा गोरलैया औवाफोरा औवाफोरा जेब्लानाखि बैसाग दानाव अखा दै गोदान गोग्लैयो अब्लानियाव औवाफोरा गाजा ओंखारनो लायो गाजा ओंखारनानै बिदिनो रोदोमनाय होनना बुंगोन जोङो जायखौ गाजा ओंखारनानै देर बोयो देरबोनानै बिदिनो खायसे गाजाफोरा माने देरनो रोङा देरनो रोङा जायो ओरैनो गाजाल' ओंखारना थायो बेफोरबायदि जोङो गाजाखौ गाजाखो दानना लाबोनानै जायखो जोङो औवा मेवाय होनो बे औ वा मेवाइखो दानना दानना लाबोनानै बेखौ अनला ओंख्रि बा दाउजों दावजों संनानै जानायखौ जोंङो नुबोनो मोनदों आरो बिदिनो औवा मेवायखौ आसार आसार खालामबोनाय नुदों आसार खालामबोनानै आसार खामनानै दोननानै गोबां गोबाव समसिमहालागै दोनना माने दोनथुमनानै जोङो जाबोनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो जोङो औवानिफ्राय औवानिफ्राय बिदिनो जोङो गोबां मुवा बेसाद बानायनायजों लोगोसे बिदिबो जानाय जायो आरो बिदिनो औवाया जोंखौ गोबां मदद खालामबोदों। आरो न' लुनायफोरावबो जोङो औवाखौ बाहायबोदों दा आंनि मिथिनायाव बेखिनियानो ओमफ्राय नोंथाङा मा मा मोनथियो एसे बुंफोरना होदो औवानिफ्राय जोङो मा मा मोननाय जायो
औ नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो नोंथां बुंलांनाय माखासे गासै बुस थुफोरखौनो जोङो औवानिफ्राय बानायनायखौ नुयोबा जोङो औवा गाजा खौ ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो थ बेजों लोगोसे जोङो औवाखौ फोथांनो थाखाय जोंना गोब्राब नङा आरो थ' जोङो फिसा गायनाय टाइमाव ल बेखौ मोसौ बोरमानिफ्राय बासायनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो औवाखौ औवा लाइफांखौ लाइफां होनना बुंनांसिगोन बेखौथ' बिफाङाव गोलैला नालाय नोंथां
औ औ औ
औथ' बे औवा लाइफांखौ जोङो फोथांनो था खाय माने खोब गोब्राब नङा आरो बेयो गोरलैयैनो थाङो आरो बारायो आरो बेखौ फोथैनोसो गोब्राब बे बेखौ जोंङो बेनि रोदाफोरखौ बुखुवागौ माने बेयो बेखौ फोथैनो हाया बा फोजोबनो हाया आरो गोदोनिसे समाव औवानि बिबांङा जोबोद गोबांमोन आरो गोबां सुबुंङानो औवाजोंनो न' इन्जुर बेरा बेफोरखौ बानायनानै थानाय नुयोमोन जोंङो आथिखालाव जोंङो बिदि औवानि न'फोरखौ नोगोराव बारा एसां नुनो थांला गामि दखरफोराव दङ दंनाया दासिमबो औवानि न' थ' बिदिनो जोंङो औवाखौ जुदि फोथांना लाखिनो हायोब्ला बा औवाखौ जुदि जोंङो गायनानै लायोब्ला बारियाव बे औवा दाल दांसेनिफ्रायनो जोंङो गोबां औवा बारायनायखौ नुयो बेजों लोगोसे जोंङो औवाखौ फाननानै जों रां आरजिनो हायो बा नोंथांङासो बुंलांबाय माखासे जोंङो मुवा बेसाद बेजों औवाजों जों जों बानायनो हायो जेरै जों बर'फोरानो जोंङो ना गुरो जेरै जेखाइ खबाइ खखा सेन सेन नोंथांङा मख'लांनाय बायदिनो जोंङो बेफोरखौ औवाजोंनो हेबनायखौ नुयो जाय आखाइनि हाबा फा रोंङो बेफोरखौ हेबनानै रांखावरिबो आरजियो
औ औ
बा जोंङो गावबो खुद न'आव गाव गावबो बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे बे गोदोयो औवानि बैसांबो जोंङो नुयोमोन नोंथां औवानि ओं औवानि मुरा बा औवानि जिरायग्रा सियार बा बेरेंसिफोरबायायदि जोंङो औवानिनो ओ खुन्था बानायनानै औवाखौनो खाथाबनानै जोंङो दंफां सायाफोराव जिरायनानै थानाय बा उनदुनानै थानाय बेफोरबायदि नुयोमोन ना आजिखालिसो खोब जोंना फेनफोर ओंखारबाय नालाय फेनफोरनि सिङांव न' सिङावनो हाबसोनानै थानाय बा एसि कुलार बेफोरबायदिखौ बाहायनाय नुयोसै गोदोथ' औवा साहायावनो औवानि औवानि माने बारजोंनो बा औवानि साहायावनो जोंङो जिरायनानै औवानि बैसांङावनो उनदुनानै थानाय बा जिरायथ'नानै बारजानाय बेफोरखौ जोंङो नुयोमोन आरो थ' बेजों लोगोसे औवाया गोबां खामानियाव दासिमबो जोंङो बाहाय जायो न'आव खामि होनाय बा औव मानि खुनथा गायनाय बा जोंङो माइ दोनग्रा दुलि आरो बेजों लोगोसे दाला सान्देंगा सान्द्रि आरो आना धारहा बेफोरबायदिखौ जोंङो औवा जों जोंनो दासिबो जों नुनो मोनो हेबनानै रांखावरि खामायनाय आरो बेजों लोगोसे औवाखौबो ओ औवा दाइरेक्ट दालायसे दालायसे बिदि फाननानै जाबोनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा नोगोराव औवानि बाहायथियाथ' ओरैनोबाबो जोबनानै थाङाखै नालाय थ' गामि नोगोराव एसेबां औवाखौ मोननो थांङा नालाय गामिनिफ्राय मानसिफोरा नोगोराव फानफैनायखौ नुयो आरो बेनि रांङाबो खोब माने ओ औवा दालसेयावनो सेजौ नैजि बा सेजौ बाजि बेफोरबायदियाव फाननायखौ जोंङो नुयो आरो आंङो माने आरो बेजों लोगोसे जोंङो गुबुनाव साप्लााय हरनो हायो बिजनेस होनजासिगोन बिदिखौ गुबुनाव जोंङो औवानि साफ एप्लाइ खालामनानै जेरै नोंथांङा बुंदोंमोन ना जों फरायग्रा लेखा बहिफोरखौ जोंङो औवाजोंनो बानायो होनना खोनादों थ' आंङो दासिमबो नु फेराखै नुनायाथ' आंबो खोनाबाय थादों ओमफ्राय बेफोराव नांगौ बा बे फोरनि थाखाय बाहायो जानो हानाय बा बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन खामानियावबो बाहायो जानो हानाय ओ जों आउट काउट्रि जोङो औवाखौ बेफार महरै ओ साप्लााय खालामनानै जोङो जानायबो नुनो मोनो आरो खायफा मानसिफोरखौ रां खामायनाय
औ नंगौ
बेजों लोगोसे आरो जोङो न'नि बाउणडारिफोरखौबो ओ औवानिनो बेरा होनानै जोङो बाउणडारि दुमनानै लायो बा माबा मोनसे बे फिसा जों फुलफोर बा माबा मोनसे बिफांफोर गायोबाबो जोङो गिबियावनो औवानिनो बेरा होनानै गायोना
औ औ नंगौ
थ' बेजों लोगोसे जोङो औवा औवाया मालाबाबो जोबनानै थांनाय नङाबा जोंनि औवानि बाहायनाया जोबनाय जोबनांगोन होननानै आं साना माने जोबगोन होननानै आं साना आरो मानो होनलाय जोंनि औवाया जेरावबो जों बाहायजानाय जों गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जों बाहायो बा दासिमबो जोंनि थाखाय जोबनानै थाङाखै जों आंखाल जोङो औवाखौ नांगौ जाखाथारो आरो दा बेजों लोगोसे नोंथाङा माबा मोनसे होन‌ होनबावनो गोसो
माने औवानि औवानि बाहायथियाथ' जोबनो थाङाखै दानि जुगाव जिहेतु गोदान मुगायाव ओ मानसिफोरा पाक्का बानायोबानो गिबियावनो जोंनो औवा नांगौ जाखायो बिनि पाक्काफोरखौ कनस्ट्राकसन बानायनाय बानायनाय समाव बा बेफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जोंङो गिबियाव औवाखौनो खुन्था बाहायनानै जोङो ओ मा बिखौ हमथानाय हमथानो थाखाय औवाखौ खुन्था बानायनानै जोङो होखांना दोननाय नुयो आरो माने जिहेतु जोंनि औवानि औवानि बाहायथिया जोबाखै नाथाय नाथाय जिहेतु दानि मुगायाव सुबुं अनजिमाया बांनायाव मानसिफोरा गाव ओ थानो थाखाय ओ थाग्रा खुलि बानायनायनि जाहोनाव खायसे जागाफोरखौ दानस्रायनायनि जाहोनाव बा खायसे औवा फोरखौ एवस्रांनानै जायगाखौ खालि खालाम फाननायनि जाहोनाव जोंनिया नाथाय औवानि अनजिमाखौ खम नुनो मोननाय जाबाय आरो आथिखालाव नंगौ नोंथां उम बाहायथिया बिनि बाहायथि खिनथु बिनि बाहायथिया जोबाखै नाथाय औवाया जोबलांनो हमदों दा जोंनि मेन बाथ्राया जाबाय जोंङो बेफोरखौ दा रैखा खालामनांगोन रैखा खालामबासो बेफोरबायदिनो औवानि औवानि बिबाङा खम जानाय लोगो लोगो दानि जुगाव औवा मोन मोनसे औवा बायनो थांनायावबो औवानि बेसेनाबो बहुत गोबां नुनो मोनबाय जोङो औवानि थसे थसे औवा बायनो थांबाथाय जोङो बिदिनो हानद्रेद जौसे रां मालाबा नैजौ रां गिदिर फिसा लानानै बिदि गोबां रां लानाय नुनो मोनगासिनो आरो बेखिनियानोसै नोंथाङा मायबा बुंबावनो सानगोन नामा
ओ नोंथां माने जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय नांगौबा जोङो उननि समाव फिन खेबसे रायजलायफिननोसै नोंथां दिनैयो बेयावनो दोनथ'नोसै होनबा औ दे
अ जागोन दे नोंथां गोजोनथों
ओं